औ खोनादों दोंना नोंथां औ औ खोनादों दे औ अब्ला नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
अ आङो माने दिनै ओ मोनसे खोथा सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन
औ दे बुंदो नोंथां मा खोथामोन औ खोनादों नोंथां देलाय बुंलाय मा खोथामोन
औ सावरायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायनि सायावमोन आरो
औ औ
औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों नों
औ औ औ औ जोंनि ओ बर' हारिनि जानाय लोंनाय माने जोंनि बे ओ जेनेबा ओ ओंख्रिफोर ओम जेनेबा औ ओ अन ला ओ सबाय साम' एम्फौ लाथा बायदिसिना आरो
औ
ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा जे एम्फौ लाथाखौ माबायदि बानायनाय जायो?
एम्फौ लाथाखौथ' आं नोंथाङा बर'नि ओ जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनो होननानै बुंदों नङा होमब्ला
औ औ
अब्ला जानाय लोंनायनि खोथा बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरा गोबां रोखोमनि बायदि बायदि ओ जानाय लोंनायफोर दङ बुंस' हाया आरो बिराद गोथाव गोथाव बिराद गोदोआहाय जोङो बिदिनो मा होनो बायनानै जानाङि न'आवनो मोननाय न'नि बारियावनो थानाय गोबां बायदि रोखोमनि ओ मैगंफोर दङ आरो बेनिनो सायाव अब्ला नोंथाङा बुंदोंमोन ना लाथा एम्फौ लाथाखौहाय माबोरै बानायनाय जायो?
औ
बिदिब्ला आं बुंनोसै बां द्राय जेबो बारा मिन मिथिया आङो अब्लाबो गोदोयैहाय जोंनि आबैमोनखौहाय एसे एसे जाबाय एम्फु लाथाखौ फिसिदोंमोन इसे इसे नुबोनायखौ खौ गोसोआव दोङो आरो आं जाखिनि गोसोआव दङ एबा जाखिनि मोनथिगौ बेखौ आङो नोंथांनो एसेब्लाबो फोरमायनानै होनोसै।
औ।
अब्ला जोङो एम्फौ लाथाखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो जोङो हो
औ।
गिबियावनो जोङो बिदैनिफ्राय मा खालामनानै लागोन। हाग्रोनांगौ ओ हो
औ। बुंलाय
ओमफ्राय जोङो बिदैनिफ्राय फिसा जाहोग्रोनांगौ आरो।
औ औ।
बेनि उनावहाय फिसा जाहोग्रोनानै ओ
फिसा जा
इसे जेब्ला बे फिसाया नङा नङा। नङा जेब्ला बे फिथाइआ एसे एसे देरबोगोन ना औ। खोनादों। औ खोनादों। खोनादोंना नोंथाङा? औ। खोनागासिनो दङ नोंथां आं खोनागासिनो दङ। खोनादोंना औ आं खोनागासिनो दङ? औ खोनादों खोनादों आं। खोनागासिनो दङ औ जेब्ला गिबियावनोना जोङो बिदैनिफ्राय फिसाखौ दिहुनग्रोनांगौ जेब्लानो बे फि ओ फिसाया इसे इसे देरबोगोन ना अब्ला जोङो बिसोरनि थाखाय बेखौथ' जोङो फिसा जाहोनाल' दोनब्ला जाया बिसोरखौ फोथांना लानो लाखिनो थाखाय जेरैहाय मानसिफोरा आदार जानानै थांना थायो। बिसोरनोबोथ' बिसोरनोबोथ' आदार नांगौ नङा हो होनब्ला मानो होनोब्ला बिसोरबो जिबनि सायावनो गोलैयो।
औ औ
नो बिसोरखौबो ओ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो बे गोरलै गोरलै गोरलै ओ एम्फौनि थाखायनो जोङो गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइ जि बुङो। थाङा खोनाफेरदोंना बे गोरलै गोरलै इन्दि बि बिलाइ ओ बिदिनो बुथुमनानै जोङो बिसोरनो फैनांगौ जानो थाखाय। खाय थिग बेफोरबायदिनो। जोङो इन्दि बिलाइल' नङा ओ खारुवा खारुन
खार' खान्दाय
औ औ
औ
खारौ खान्नाय नङा बिदिनो खारन होननाय मोनसे बिलाइ दङ लाइफां दङ।
औ औ औ
खोनायानो नोंथां। निमाहा होदों आंना एसे गोरोन्थि थि जाबाय खार'खानदाय इन्दि बिलाइ बेफोरखौ जोङो बि रनो जाहोनो हायो आरो आरो बिसोरखौ ओ बिमाया फिसाखौहाय जा बाद जा जि बायदिहाय जो जोथोन लाखिबोयो जोंबो बिसोरखौहाय बिदिनो जोथोन लाफा लाफा नायफ नायफा फा खालामबाय थानांगौ आरो बिसोर खौबो साफा खालामना होनो नांगौ बे बासिनोबो नांगौ आरो बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब से जायगासिम बेफोरबायदिबो सोलायबाय थानो नांगौ।
औ
थाय बिसो बिसोरबो एसे लोमजानाय बायदि बा बिसोरबो एसे ओ लोमजानाय जायोखौनो होननो हागोन नोंथां।
औ औ औ जेनेबा मोजां नायफिननाय मोनाबा मोजां नायफिननाय मोनाबा जेरै औ
जोथोन लाखिनो गोनां जायो आरो बिसोर खौ साफा खालामबाय थानांगौ बिदिनो
औ
बेनोसै बिदिनो आरो उनावहाय देरलांबा इसे देरब्लाथाय जेब्ला बिसोरो इसे इसे मानबायनो हानाय जायो ओ एबा बे दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय बिसोर गावबा गाव मानबायनानै थांनो हानाय जायो अब्लाहाय बिसोरनो दानदा खानानै होनाय जायो
औ औ
आरो बे दान्दायावहाय जोङो बिलाइखौहाय खानानै हो-होनाय जायो आरो अब्लाना बिसोर गावबा गावनो थांनानै बे बिलाइ खौहाय जाहैनो हायो आरो
औ औ बे ओ इन मा होनोमोनलाय बेखौ लाथा एम्फौनिफ्राय ओमफ्राय ओ जे फिथोब फिथोब जि ओं आरोना औ बे फिथोबनि ओमफ्रायथ' जोंनि ओ मा होनो खुन्दुंबो बानायजायो ना जों
औ गाननाय जोमनाय सि बानायनो हायो
औ औ
गिबियावनो खुन्दुं थुनग्रोना लानांगौ जोङो बे फिथोबनिफ्राय
औ औ
उम
जोंनि इन्दि सि इन्दि जिया बेनिफ्रायनो ओंखारो
जेब्लानो बे लाथाफोरा बिदिनो से दानसोनि उनावहाय देरनो हमगोन अब्ला बिसोरबो गावबा गाव फिथोब थोबनो हमो आरो ओ फिथोब सोबखांनानै बिदिनो साननैसो थानानै जोङो बिसोरखौ बे फिथोबनिफ्राय बहननो ओ लाथा महरै जोङो बिसोरखौ दिहुननाय जायो आरो बे फि फिथोब सिंनिफ्राय आरो जोङो बे लाथाखौहाय आ ओ मैगं जानो हायो अनलाजों आरो जोङो फानहैनोबो हायो बा नखराव जुदि नोंहा थाखा फैसानि आंखाल दङबोला जोङो बेखौबो फाननानैहाय गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरो ओ बे लाथा एम्फौ खौल' फाननो हायो बिदि नङा बेनि फिथोबाबो जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा दङ बे फिथोबावबो मानो होनोब्ला बे फिथोबनि ओफ्रायनो जोङो खुन्दुं थुननानै सि दानो हायो नङा होमब्ला
औ औ
न्दि जि मोनो बा इन्दिजिया इन्दि दख'ना बे दख'नायाथ' जोबोर ओ बिराद मान गोनां एबा बेसेन गोसा नङा होमब्ला नोंथां औ औ बेनि थाखायनो आंनि बादिब्ला बे लाथा एम्फौआबो बिराद बेसेन गोसा आरो जोंनि
बेसेन गोसा औ
बुंनानै होदो
औ नोंथांमोननि गैजाबो जेनेबा फिसियो नामा जेनेबा नोंसोर नोंथांनि न'खरावबो फिसि
आंनि न'खरावथ' फिसिया अब्लाबो गोदोहाय जोङो गामियाव जोंनि आबै जानाय आयं बा आयं जानाय बिसोरखौ फिसिनाय नुनो मोनबोदों आरो
औ नोंथाङालाय जायोना जायालाथा एम्फौ खौ
थ' जानानै बिराद गोथाव मोनो बेथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा
औ औ औ
जों जानो हायो आरो अनलाल' नङा आरो सिंग्रि मिखि होननाय जे फिसा लाइफां बिफां दङ ना बेजों जानो हायो मै थाजों जानो हायो आरो बेखौ जोङो एवनानैबो जानो हायो बेनो आरो बिदिनो बर'नि ओंख्रिया अनलाजों जोंना थालला' दं नङा जेरै अनलाजों दाउबो दोङो बेफोर जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्ला गिबियावनो जोङो अनलाजों दाउ सबायजों दा
औ ओं
फा गोबां रो
औ
दङ नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ
जोङो आलासि उलासि फैयोबोला न'खराव बा सावरि बादालि जायोबोला बेफोरजोंनो जोङो ओ जाहोनो हायो। एबा जोङो बेफोर ओंख्रि खौनो सिगांग्रो गोसोखांग्रोयो नआ
औ औ नं
बेनोज बेफोरनो बे ओंख्रिफोरानो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नालाय बेनिखायनो जोङो गासैनोबो बा जोंनि बर' हारिल' नङा गुबुन हारिनि जोंनि न'खरावफोर सोरबा आलासिफोर फैयोब्ला जोङो बेफोर खौ जाहोनो ओ सेस था खालामो आरो बा गुबुनफोराबो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानानै ना-नायथों माबोरै मोनो। बेखौहाय जोङो सानो आरो अब्ला नोंथाङाबो बुंदो।
औ ओ बिदिनो माने ओ जोंनि ओंख्रि होनोब्लाथाय साम' सबाय
औ दङ दङ गोबां दङ नों
औ बारसे बिबार अनला बिदिनो बायदि बायदि दोङो। जोंना टाइमाबो जोबसिगोन दिनैनि सावरायनाया बेखिनिनखोनो दोन्थ'नाय जासिगोन नोंथां।
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन